हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ खोनाबाय खोनाबाय ओमफ्राय दा मा मावदों
नै नोंथां सा लोंदों आं सा खाबसे लोंदां
दायो फ्रि दा नोंथाङा
औ औ ओरैनो दंथयो
दे दायो बिदिब्ला ओ मोननैसो टपिक लानानै रायलायनोसैलाय नङा होमबा
औ जायो नोंथां जायो
दे नोंथांनाव आं मोननैसो सोंथि दिखांनोसै नोंथाङा बेखौ फिननाय होबानो जाबाय आरो
जागोन नोंथां
सोंनोसै होनब ना ओ जोंना इदिनो आरोना सिम्पोल जेनेबा गुरै गुरै बाथ्रा माखासे जेनेबा एमाव एमावखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
मिन्थियो नोंथां औ। एमावखौथ आरो सिनायै रावबोआनो गैया होनानै बुंंजायो आरो
ओरैनो बेखौ मा मा जेनेबा मा मा बिलाइफोरनिफ्राय जेनेबा मा मा माफोर मेडिसिन जेनबा माफोर मुलि दं नामा बेफोरखौ खोन्थानो हागोन ना?
एमाव बानायनायाव ना?
औ एमाव बानायनायाव।
औ आं मिथिनाय मिथिनायखौ खिन्थानोसै आरो आं मिथियि फोरबो थानो हानाय आरो थागोनबो जानांगौ अब्लाबो आं मिथि नाय मिथिनायखौ खोन्थानोसै एमाव बानायनोथ माइरंखौ नांग्रोखागौआनोखा आरो माइरं बेनि उनाव आरो बिथिंजाय अन्थाइ अन्थाइ राखेब बेनि उनाव आरो दिंखिया बिलाइ बिजौ ओमफाय माने सबसे गोरासिन खालामनायावहाय ओ मोखोनाखौ नांगौ होननानै आं मिन्थिदों आरो खोनादों माने
औ
आं मिथिनायाव आरो बेखौ नांगौ बिबार बेबो नांगौ ओमफ्राय बिलाइ गोरागोराया बेखौबो नांगौ आरो बेखौहाय जानलामोनला जायगाफ्राव दानिया मोननो थांला सिगांआव मोननो थांङोमोन ओमफ्राय दायो आरो मोननो थांला आरो बांसिनानो हाग्रा दैमाजिं बेफोरबायदियाव थायो आरो। मोख्रा दंफाङा ओमफ्राय बिथिं एमाव रांखेबाथ' ओरैनो - - सोरहानावबा सोरहानावबा सिल - - ओं ओं दंफां राखेब आं एमाव राखेबसो होनगागासिनो नामा? आंना गोरोन्थि जादों आरो बुंनाया दंफां राखेब दंहाय सोरहानियावबा सोरहानियावबा सिलाफ्रावबो अबबा लामाफ्रावबो ओरैनो लांगोनाफ्रावबो मोननो थाङो आरो
औ मोनो मोनो मोनो।
औ
औ ओमफ्राय नोंथां दे बुंहरलाय नोंथाङा
औ ओमफ्राय आरो माखासे बिलाइ मोनो जायखौ हाग्रायाव दैमा जिंफोराव मोन थाङो बे एसे माने गावदाब - गावदाब आरो ओमफ्राय नामखौ मा होनोमोनथाय आं बेखौ बावगारबाय आरो ना
औ
दानि आरो देनायबो जालिया नालाय सिगाङावसो आबै मोना देयोमोन आबैया देयोमोन जोंना ओमफ्राय बेयावसो मोनथिनाय नुनायमोन आबैया जोंना खिन्थानायमोन आरो दा नआव जोंना गैला नालाय देनायाबो जाला बेखायनो दा आङो बारा मिन- थिला आरो
उम नोंथाङा ओमफ्राय खुद गावनो बेफोरखौ बेफोर खामानिखौ मावनो मोनफेरबाय नामा सिगांनि समफोराव जेनेबा
मावनोथ' माने खावसे- खावसे मोनदों नोंथां माने आबैया एमाव देनायाव देफानो मोनदों ओमफ्राय आरो सालिफानो एसे - एसे मोनदों बै समाव उन्दैमोन ओमफ्राय खामानियाव ला हायमोनना आरो आबैया ओमफ्राय आरो लाफायाबाबो माने एसे दिस्टाब खालामनाय बायदि माने माबा मोनसे मोजां नाङोमोन आरो आबैजों आ बेजों मावफानो ओमफ्राय बिदिनो देफानोबो मोनदों एसे दे बुरजाखौथ' देनो हाया नालाय जेसांखि बिनिखौ हाखौ गेले- गेले देनाय ओमफ्राय आरो सालिफालाबायनोबो मोनदों ओमफ्राय आरो एमावखौ देखांनायनि उनाव ना दैजों गलायनानै बेखौ लदा - लदा खालामो फिथा बानायनाय बायदि लदा लदा सोरबा सोरबा गल - गल बानायो ओमफ्राय सोराबा सोराबा गल बानायनानै नाब्लानानै एसे दाब्ला दाब्लाबो खालामो आरो ओमफाय बिदि खालामनानै संग्रायावहाय फिथा बायदि खालामोबा लदा लदा खालामो होनदोंना गल गल लदा लदाबो खालामो। लादु लादु बायदि ओमफाय लादुबायदि खालामनानैहाय संग्रायावहाय आराम दोनसिगोन दोननानैहाय जिगाब होनानैहाय सायाव जिगाब होसगोन आरो बे एमाव खालामनायनि जा सायावहाय जिगाब बनानै होसिगोन बेनि उनाव आरो बस्था जाबसिननानै गोजौआवहाय आलायनानै दोनोमोन आरो। औवानि आयजें बानाय थायोमोन आरो दोननो थाखाय। थेबनानै दोनहरोमोन आरो
उम
बेबायदि खालामोमोन आरो नोंथां मोननियावबो सोरबा दङमोन नामा इबि दि मावग्रा
बो दङ मोन दंनायालाय ओमफ्राय खिन्थु आङो बेखो आं खुद माव नायाव माने नुनाय जाया खै आरोना। खिन्थु बेखौ जेब्ला जोङो बेखौ देफ्रुनानै ओ जेनेबा ओंखाम संनाय बायदि खालामनानै जोङो बेयाव एमाव फुनना होयोना एमावखौ देख्रुमनानै एमाव फोनना हायो बिनि उनाव जिहेथु बियो ओ साननैसो थानानै बेयो जुमायनि महर जालाङोना। औ बै जुमायनि महरनि जे नेबा एसे बिदैखो माने आं टेस्ट खालामनायखांबाय आरो
अ बिदैखौ जुमाय जौ बिदैखौ
दैखौ।
मायदि नांदों नोंथां नों खुद गावनो जुदि लादोंबा मा बायदि मोननाय बिदैया बोरैमोन? एसे खिन्थालाय।
मोननायाथ ओ फार्स्ट टाइम जेनेबा गिबि खेब लोंजेननायाव माने बेयो माने जोबोद खाब्रां जायो गोरा जायो माने इयो। ओ जेब्ला जोङो गौ जेब्ला जों खुगायाव होयो आरो खुगायाव होनाय लोगो लोगोनो थाय गन्थं हमबा हाबोनोना? दात मोनसे बोरैबा मोनसे सिनदांदां माने गोरा साइस बोरैबा मोदोमनाय माने मोनामनाय मोनखाङो आरो माने ओमफय आरो बे समाव माने बहुद मा होनो इखौ फेग्रा फेनाय बो जायो आरो बेखौ माने बाङा बाराद्राय लोङोब्ला
औ माने ओं खर'आव नांहैयो आरोना।
हरावनो नागिरदों जिहेथु जोंना दा गोबां मानसि फोरानो दा लोङो ना बेखौ।
औ नोंथां।
बेफोरखौ बेफोरखौनो लोंनानै जायो आरो माने फेनायफोरा। औ उम। फ्राय नोंसिनि ओनसोलफोरथिं बोरै इफोरखौ बाहायोना बाहाया निस बुस्थुफोरखौ?
जौ होनबाथ' आरो औ जौ होनबाथ' आरो जोंनिथिंजाय गोरानबो गिसिबो बे मोननैया थाखाथारो बिथिंजाय न'आवबो लोङो खायफानि न'खराव लोङा खायफ फाय न'खराव लोङोम ओमफाय आरो ओ लोंनाय लोङिआथ' थाखायो नालाय नोंथां। अब्लाबो मा जायो जोंनिथिं जौखौथ' रेगुलार मोनखायो आरोना ओमफ्राय आरो जोंनिथिं बिथिं जाय सावरि बादालि जायो। सावरि बादालिफोरावबो ज जोंना जौ नङाब बानो माने सोलिया आरो जौ नांथारगौ। खि नांथारगौ आरो जौ आरो बेदर। बिदिनो सावरि होननानै बुंबा जोंना ज' ज' हाग्रा दानलाय लायनाय ओमफ्राय आरो इथिंजाय उखुम थिखोनाय फाय बिदिनो जेवरा दुमनाय ओमफाय आरो बे न' जे बानायोना न'नि इन्जुर बेखौ औवा दानख्लाब दानख्लाब जे बनायो बिदि बनायनाय बेफोराव माने जौनि बिराद गोनांथि आरो जे जौ गैयाबा माने रावखौबो मोनखाया बेबायदि। जौ थाबासो माने सावरि। सावरि जायो आरो जोंना बेबायदि आरो बेबायदिनो लोंग्रा बिराद दङ आरो आबै आबैमोनाबोथ' आरो जौ होनबाथ' आरो बिसोरो गोदोथ' मोन्थिखायोना बयबो जुमायजों नो थांना थाबोद दों होननानै बुंनोबो हायो आरो आरो जेसेबां औ औ जेसेबांनो खस्थ' खामानि मावा मानो माने जौ मोनलोंबानो गोजोनो गोजोनै उन्दुलांनो हायो बेबायदि होननाय बाथ्रा दं आरो
अ बेबायदि थासारिया फैयो आरो माने जिथुना ए बेयो दानि फुनान थांबाय नोङो जौ गोरान होनदोंना बे जौ गोरानखौ बोरैहाय बानायनाय जायो जेनेबा बेखौ
अ जौ गोरान खोना जौ गोरानखौहाय आयै बिदिनो माइरंखौ सङोमोन गोदोथ' मेन माइ माने गुबै माइरंफोरखौ सङामोन गोदो इंखुरखौसो सङोमोन
औ
आं नुबोनायाव आरो ना इंखुरखौसो सङोमोन गोदो ओरैनो जों मानसिफोरा जाग्रा बे माइरङा बेखौ माने संबाङामोन बे माइरनिफ्रायनो जा ख'नानैहाय सालिख'नानै थानाय जा गोरलै गोरलै इंखुर ना बे इंखुरखौसो बांसिन सङोमोन आरो बेखौहाय गिबियावनो ओंखाम बायदि संना लाग्रोबाय ओंखाम बायदि संना लाग्रोनानैहाय इदिनो दाला नङाबा संग्राय सोरा अबावबा अबावबा जायगायाव दालाबो होनना बुङो दाला नङाबा संग्रायफोरावहाय माने एरनग्रोना लानानै थान्दा खालामो आरो गुसुखौ खालामो गुसु खालामनानै ओमफ्राय एमावखौहाय देग्लिनानै बे एमावखौहाय देग्लिनायनि उनाव दै सारस्र्रो सारस्रो होनानै माबायो आरो मा होनो लगायो आरो लगायना दोननानै लगायना दोननानै बिदिनो थौ नङाबा बालथिं नङाबा प्लासटिकफोरावनो खाथे खाथेनानै खोबफबनानै दोनो आरो गोजां बोथोराव खोबफबसिगोन गोलोम बोथोराव खोबफबाबाबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जौआथ गिसि जाबाय नालाय बे गिस जाबाय बेनि उनाव रेबबाय रेबनानै बिदै ओंखारो बिदै ओंखारनायनि समाव सोरहाबा सोरहाबा बेबायदि मिथाइ गुरहोयो खुसेरनिफ्राय मोननाय बे मेथाइ गुरा बेे मेथाइ गुरखौ होयो सोरहाबा सोरहाबा सोमनायावहाय एमावखौ होफासिगोन माने गोरा जाहैलायनो आरो बिदि होननानै फोथायो ओमफ्राय बेबायदिनो दोफोराव दो दङ दोआवहाय अरजोंहाय जाननानै पाइपजों नलिजों हाथा होननाय मोनसे थायो। बे हाथाखौ बहायसिगोन गोन दे मा जुमायनि गेजेराव हाथाखौ बहायसिगोन बिनि उनाव गोजौआव दै होसिगोन अरखौ सुबाय थाबानो लासै लासै
औ औ दे जाथ'सिगोन होमबा नोंथां खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंकिउ।
जागोन दे नोंथां जागोन।